हेल' नोथां। औ दानजा लांदों दों औ खोनादों नोंथां।
होमबा नोंथाङा मायावायाव दङो दासान दा?
ओइ गामियाव दंमोन जेनेबा आङो ओरैनो जनानै दं जनानै दं गामियावनोंथां गामियाव।
अ नोंथांनि माथो नांथा नांथा फैदो नोंथां मोजां बुजि मोनस्लाबाखै।
बेबादिबा दसे दसे आं उनाव दुइ मिनिट थ्रिनि मिनिट उनाव। खोनादों ना नोंथां?
नोंथां नोंथाङा जेराव द बे बेहाय थाथना दसे समाय रायज्लायथ'नो हागोन ना? नोंथां?
अ हागोन दे नोंथां हागोन।
अ दडसे' थांथ होमबा नैयावनो रायलायनोसै दसे।
अ दे दा नोंथाङा फ्रिया फ्रिया मागो दमासिनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ ' नोंथां मागो दमासि होमबाथ' दा आं नोंथां जोंनिया ओ मागोनि सिगां दिना नङा होमबा जों बेलागुर सावनाय थांङो नङा होमबा नोंथां?
अ थाङो नोंथां।
अ बेलागुर सावनानै बिदिनो एक से से मागो खालिथ' जोङो बे गिदोरफोरनि गिदोरफोरनि बोर लानाय जायो नोंथां न'?
फोर उन्दैफोरा गोदोरफोरनि बो-बो-बोसोन लानाय जाहबाय जेनेबा।
औ नोंथां औ। औ बा नोंथाङानो सावरायना होदो
औ मागोआथ' जेनेबा जोंनि जायथ' गाजा गोमजायै फालिजायो
औ
नङा होमबा नोंथां? नोंथांमोनजोंबो बेबायदिनो जायोबा मागोआ?
अ जायो बिदिनो जायो।
औ जोंनि जेबो बेबायदिनो जानुवारि दानाव फालि इ इस जेनेबा बेफोरथ' आरो बेयावथ' नोंथांमोनजाय मा मा फिथा ओरैनो सावनाय जायो जेनेबा?
औ नोंथां बिदिनोबो जोंथिं एन्थाब थावनि बायदिसिना फिथा सावनाय थाङो दा जों नामखौ जिखिनि मिथिगौ इखौ बुंबाय।
औ जोंनियाबो बे नोंथांमोननि बायसआनो जिखिनि बेबादिनो सावनाय जायो आरो माने।
औ औ होमबाबो जोंथिं मागो मागो दमासिंफोरा बिदिनो मागोआ गाजा गोमजायै थांनाय जायो आरोना जोंनिथिं। नोंथां
औ
जोबोद गाजा गोमजायै हेगार हरनाय जायो मागो मागो दानसेखो
ओरैनोथ' एक थारिकनि उनाव औ खोनादों नोंथां ओरैनो एक थारिकनि उनावथ' जेनेबा आलासि जालायनाय ओरैनो गामिफोराबो जेनेबा ज' ज' जालाय लायो नङा होमबा नोंथां?
औ ब' औ औ औ
नोंथांमोनजाय बेबायदि गामियाव जेनेबा जमा जमा जालायोना जालायाबा?
औ जायो नोंथां जायो बिदिनो जायो ज' ज' ज'नो गासिबो ओंखारलायनानै
औ दा जोंनि जोंबो नोंथां बेबायदिनो आरो जेनेबा गामियावबो ओंखारो आरो न' भागि जुगिफोराबो बेबायदिनो जालायलायो जमा जेनेबा नोंथांमोनजायबो बेबायदिनो मागो दमासिया सोलियोबा?
औ नोंथां औ बे जोंनिजाबो बिदि बेबायदिनो गाजा गोमजायै मागो हेगारहरनाय जायो।
जोंनि जायथाव जेनेबा मागोआव फिथा एन्थाब गुगुमा फिथा जेनेबा बेबायदि हासुंनि इदि गनाव हासुं जायाहोमबा औवायाव बेफोरबायदि सावराय माबा माबा जायो आरो जेनेबा साव सावनाय जायो जेनेबा बेबायदि बानायनाय जायो। औ दा ओरैनो। जोंनि जायथ' बेफोरबायदिनो सोलिलाङो।
अ ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोननि जा मागोबाव मागोआव सेंग्रा सि ख्ला ओंखारनानै मागो होननानै गासिबो फुरथिया फुरथि खामलायनाय मोनसे माबा दोङोबा?
अ बेबायदि औ दोङो नोंथां।
औ बेहाय सावरायनो हागोन बा बेनि सायाव?
अ जोंनिजायथ' बेबायदिनो जायो जानायालाय फुरथि जा जायो जेनेबा। गाजा गोमजायै फालिलांनाय जायो मागोखौ। नोंथांमोनिजायबा माबासा जायोबा?
दहायनो।
जयैनो ओंखारो नोंथां, बेबायदिनो जेनेबा बैसागुखौ जेरै फालियो। जेनेबा नोंथां बेबादिनो फालियो। नोंथां मोननिजायबो बेबादिनो जायोबा नोंथां?
अ नोंथां बिबायदिनो जायो जोंनिजायबो बे सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज'यैनो ओं खारनानै मागो दा मागो मागोखो
औ नोंथां।
एगार हरनाय जायो आरोना गाजा गोमजायैनो। नोंथांमोननिजों इदिनो मागोआव इदिनो मा मा बेदर जानाय नोंथां? हेल'! हेलौ! खोनादोंना नोंथां?
ओरैनोथ' जोंनिजाय अमा बेदर बेबादि जानायजायो जेनेबा। नङा होमबा नोंथां? अमा बेदरा नो मेनलि जाहैबाय नोङा होमबा बर'फोरनि कालसारेलनि बेबायदिनो। नोंथांमोननिजायबो जोंनिजों जेनेबा अमा बेदर ल लकेल दाउ बेफोरबायदि बयलार बेफोरनोथ' बयलाराथ' आरो दा जेनेबा मोनब्र'बो नालाय नांगौबानो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ।
देरो बेफोरबायदिनि थाखायनो बयलारबो जायो, अमा बेदरा हायेस सोलियो आरो होमबाबो। मागोआव नोंथांमोनजायबा माबायसा बेबायदिनोबा?
जोंनिजायबो बिदिनो बेबादिनो जे खोनादोंबा नोंथां? हेलौ!
औ जोंनिजायबो बेबादिनो सलियो आरो नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दो फ्रि दोङो ना?
दोङो नोंथां दोङो माने एसे नेदा प्रब्लेम होबाय दोङो। अखा मानेखे हाना थांबायना नोंथां, औ।
दा नोंथाङा होमबा जेराव दं बेयावनो थाथ'दो दसे हमय।
अ दोङो दे नोंथां।
अ। नो-नोंथाङा सोंदोंमोन जे जोंनिजा जोंनिजा बिदिनो सलियो जे बेदर बेदर होनबाथायथ' जोंना अमा बेदरानो फेप्रेट नङा होमबा नोंथां? जे बि औ बे बिदिनो जोंना आलासि उलासि फैनाय थाङो मागो दानाव।
अ मासि-आलासि उलासि समा जालायलायबाय बोसोराव खेबसे नङा होमबा नोंथां? जों जोंनिजायबो बेबायदि आरो
औ
आरो जेनेबा खायसेयावथ' खायसेया खायसेयाथ' बिदा फंबाय जेनेबा इसि गोजान गोजानाव सोरहाबा साख्रि मावहैनाय थायो बेबायदि नङा होमबा नोंथां? बेफोरो आरो फैनानै ज'मा जाफैलायबाय जयैनो फुर थि थामसा खामलायलायबाय बेयावनो जेनेबा गाजा गोमजायै मागोखौ खुंलांबाय। बेबायदि जायो आरो नोंथां। नोंथांमोनजायबा माबायसा?
अ बेबायदिनो नोंथां जोंनि जायगायाव बिदिनो आलासि उलासि बायदि बिसोरो आदा बाजै मोनाबोथ' बेलेगाव थायोबाबोथ' न'आव फैनानैथ'
औ
न'आव फैनाय थाङो बिसोर बोसोराव खोबसे नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो गाजा गोमजायै गास गासिबो जयैनो इदिनो हाय लोगो लोगो मोनलायनानै मागो दानखौ
औ नोंथां औ जोंनि खोनादों नोंथां जोंनिसायबो बेबादिनो जोंहानावबो दादाया सो जोङा माबा साख्रि मावो दादाया नङा होमबा नोंथां बेबो जेनेबा
औ जायो नोंथां बेबायदिनो जोमायलोंबा जमा गाजा गोजा हराव हरावसो जायो लोगो मोनलसोायसै जाबाय हबा नङा होमबा? सोरबा सोरबाथ' सानाव सोलाबाबो बांसिनानो औ बेनि खायनो हराव बांसिन मोजां जायो आरो नोंथां गाजा गोमजायै बेदर बेबायदि लाबायनानै जानाय जायो आरो। नोंथां नोंथांमोनजो माबायसा?
नोंजों हिसाबै बेबायदि नजे नोंथां जे जायनो न थाङो बिदिनानो गासैबो मोजाङैनो आलासि महरै आलासि महरै जे लाखिनानै इदिनो जि जायो बेदर जायो फिथा जायो। होनाय थाङो आरोना बे मागो दानाव नोंथांमोनजै बेबायदिनोबा? खोनादोंबा नोंथां हेलौ? हेलौ? नोंथांनि नेथआ मोजाङैनो दोङोबा नोंथां हेलौ? हेलौ? हेलौ? हेलौ नोंथां?
अ खोनादों नोंथां।
हेलौ? अ खोनादोबा नोंथां नों नोंथांना नेटआ प्रब्लेम होगासिनो नामा नोंथां?
जेनेबा आं खोनाबायदों नों खोनायाखै जेनेबा नोंथाङा।
औ नोंथाङा आंनि दासो खोनाबाय नोंथां।
अ
औ दा जोङो मा मा मागोनि बागैनो रायलायदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ बुं नोंथां।
नो नोंथाङा बेकग्राउडआव एसे एमान माथो खोनागासिनो नोंथां।
अ अ साइदआव फैजोनाय नोंथां।
औ औ
दे बुं नोंथां औ दे बुंदो नोंथाङा मा बुंनो नायदोंमोन?
दाबोथ' ओ जोङो मागो होमबानो लोगो लोगोनो जोंनिया मागो होमबाथ' जोंना गाजा गोमजायैनो जाखायो नङा होमबा नोंथां? गासिबो
औ जोंनाबो बेबाददिनो सलियो आरो। औ जोंनाबो बेबादिनो मागोनि एक तारिखआव सोलिबाय ओमफाय उनावहाय जालांलायबाय आरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ खोनादोना नोंथां? औ बेबादिनो जेनेबा जमा जुरि जालायलायबाय ओमफाय मागोआव जेनेबा ओरैनो फिथा बेबायदि सावलायनानै जेनेबा जालायलायबाय। सानब्रै सानबायाथ' थाखायो नङा होमबा मागोआ? नोंथां जेनेबा बैबायदिनो बै बैसागु बायदियै जेनेबा मागोखौबो बेबायदि गाजा गोमजायै फालिलांबाय।
औ औ
बोसोराव खेबसेल'सो फैयो नङा होमबा नोंथां? नोंथांमोननि जायबा बेबायदि नंगोना नङा?
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ इदिनो जोंना बोसोराव खोबसे फायनायखायनथ' गासिबो जयैनो ओंखारलायनानै आरो सेंग्रा सिख्ला मबा मबि बेरायनो थांनाया थाङो नङा होमबा नोंथां? नोंथां मोनथिंजायबो थाङोबा इदिनो? अह मागो होनबाथाय गासिबो मोनसे समखौ लानानै जे इदि इ समाव थांगोन होननानै जे मोनसे रायलायनाय थायो नो
जेनेबा थिना सम थिना दोननाय थायो नङा होमबा नोंथां? औ बेबादिनो जोंनियाबो बेबादिनो जायो आरो सेंग्रा सिख लायाबो बेबायदि जेनेबा लोगो हमलायनाय बेबादि बेरायनो थांनाय जेनेबा बबेबा गोजानाव नङा होमबा नोंथां?
जेबो सेंग्रा सिख्ला जयैनो नोंथां।
औ ओमफाय नोंथां औ आरो गामिफोरावबो ज' ज' जालायलायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ
औ बेबादिनो जोंनियाबो मागोखो औ सावरायनानै औ मोजां मोनबायबा नोंथां?
अ नों-नों जोबोद मोजां मोनबाय नोंदो मागोनि बागै सावरायनानै। दाथ' जोंनि समनिबो आंखाल नङा होमबा नोंथां?
अ समाबो जाबाय नङा होमबा?
अह समाबो जाबाय दा जों लाखिलायथ'नोसै नामा नोंथां?
दे होमबा दे उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां।
अ दे दे
दे
गोजोननाय थाबाय।